औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि गोजोन ओ मोनाबिलि नोंथांसिम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय
वेलकाम बरायनानै लाबाय नोंथां
औ। दा अब्ला नोंथां जों ओ दसे गोलोम बोथोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां।
आदसा सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नों औ ओ गोलोम बोथोर होनोब्ला नोंथां जोंना गोलोम बोथोरा एप्रिल दाननिफ्राय जागायनानै जुलाइ दानसिम आगष्ट। स्थ' दानसिम जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ
औ दाथ' जों गोलोम बोथोराव ओ बयबो जोङो माने गलम बोथोर समाव गरम मोनो नङा मोनथां जों न' सिङाव थानो हाया। बारनांगौ जायो औ बारनांगौ जायो औ दा। ओ गोलोम बोथोर समावनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने गोबां अखा हायो नङा होमबा नोंथां। माने जों जेब्ला गोलोम बोथोर नाङो अब्ला जोंना दैज्लां बोथोर समा जायो।
दैज्लां औ- औ -औ-।
आरो बे गोलो ओ गोलोम बोथोर समावनो जोंना माने गोबां। ओ बायदिसिना फोरबोफोरबो जालाबाय नङा होमबा नोंथां जेरै जोंना ओ। जायो मा होनो आमथिसुवा बायदिसिना। फोरबो जायो नङा होमबा नोंथां। औ आरो जोंना गलोम बोथोर औ गोलोम थोर समावनो जोंना माइ गायनाय समाबो जाफुयो आरो जोङो गोलोम बोथोर बे दैज्लां फावनो जों माइ आबादखौनो मावनानै लाखायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ दा बे गोलोम बोथोराव आरो फिथाइ सामथाइफ्राबो एकदम गरम गरम खान्थाल खान्थालखौ जाना होयो खान्थालखौ जाना होयोब्लानो गोद गरमसिन जायो नङा होमब्ला?
नंगौ नंगौ
बिदिनो ओंख्रिफ्राबो गरमाव गरम जेरै जोगोनार जोगोनारफ्राबो गरम
नंगौ आरो दैज्लां बोथोराव जों बायदि रोखोमनि फिथाइफोर खौबो मोनो नङा होमबा नोंथां
बायदि रोखोमनि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो औ।
औ थाइजौ आनारस नारें नारें लेबु
औ ओ गोलोम बोथोराव जाग्रा फिथाइया उ आंनि थाखाय बे रैमालिया बेस्ट।
औ आनारस।
आनारसा औ आनारसा रे बेस्ट आंनि थाखाय।
ओमफ्राय ना आनारसाला बा जायो। बा माथो गोलोम बोथोर समाव बांसिन जायफोर बेमार गोनां सुबुंफोर माथो मेलेरेया बेमार बेमार जायो होनना बुङो गोदोनिफ्राय।
गोलोम बोथोराव बांद्राय जाबा। एक्सुलि जानो नागिरो बे बुस्थुआ। गोलोम बोथोराव जाबाय जायोब्ला माने बांद्राय जाज जाया ओरैनो उदैफोरखौ थाजिम खालामनो फिस मोनथाम मोनब्रै बिदि जाजायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां उ माने गोदोनि समाव जोङो गोद। जोंनि आबै आबौमोनखौ बुंनाय खोनायोमोन माने गोलोम बोथोराव एसे लोमजानाय दङ'ब्ला माने रैमालि। बे फिथाइखौ जानो नालाय आनारस फिथखौ जानो नालाय होननानै बुङोमोन। नङा ओमबा नोंथां औ। माने जाय सुबुङा लोमजानाय थायो बिफोर माने जानो नाङा होननानै बादा होयोमोन आरो गोद। बि सुबुंफोरा। नाथाय आथिखालाव जायो नामाथाय बेफोरखौबो बारा मोनथिलायलाङा नोंथां।
उम उम।
जाजायो गोलोम बोथोराव देहाफोरखौ मोजां खालामजायो आरो नोङो गोलोम बोथोराव नोङो खुसेर बिदैखौ गेजेर गेजेर लोंबाय थानो नांगौ गोलोम बोथोराव आरोखि औ खुसेर। खुसेर बिदैफोरखौ एसे गेजेर गेजेर लोंखावबाय थानांगौ। जन्दिस जानायनि एसे सम्भाबना थायो गोलोम बोथोरावनो बांसिन जायो नालाय जन्दिसफ्रा।
औ औ औ। माने गरम गरम जाथारोबा माने बि बिदिखौ गेजेर गेजेर सानजौफुआव लोंना होनांगौ आरो नोंथां।
माने गरमजों मानसिनि देहाया लेरहायो सोरबा बायदिया सान्दुङाव थानानै ओरैबायदि माने माइ गायोब्लाथ' नोङो सान्दुङआव नांगौ जायो नालाय।
गोलोमदै गनानै माने दैनि बिबाङा खम खम जायो आरोना मोदोम मानसिनि देहायाव।
औ बेनिखायनो गोलोम बोथोरफ्राव खुसेर रिसुखौ गेजेर गेजेर लोंबाय थायोब्ला देहानि थाखाय एसे मोजां आरोखि आरो फेसाबफ्राबो क्लियार जायो आरो नोङो गोलोम बोथोराव मालाबा फेसाबफ्रानो क्लियार जानो नागिरा। आलौनाय मानाय ओमफ्राय खस्थ' जायो नोङो इसे खस्थ' खालामदोंब्लानो माने पेसाबफ्रा क्लियार जानो नागिरा गोजा जाबोयो। दा बेनिखाय उम।
माने दुब्लिफ्राव खामानि मावोब्ला सान्दुं गोसोआव खामानि मावनानै हासु फैयोब्ला गोजा गयो नंगौ।
औ औ गोजा गैयो दुब्लिफोरनिफ्राय फैयोब्ला दुब्लिफोरावल' नङा नों जिरायनानै थाबाय थायोब्लाबो गरम बोथोरावहाय गोलोम बोथोरावहाय एसे गोजा जाय उसुबिदा नुयो मोनो आरोखि। खि आङो बेबायदि बेनिखाय खुसेर रोसि खौ फ्राय गोलोम बोथोरावहाय इउस खालामनांगौआनो।
औ खुसेर बिदै। आनारस ओमफ्राय मा होनो बे खाम्रेंगा बिदिखौबो लोङो नोंथां। खाम्रेंखाखौबो जायो गोलोम बोथोराव औ। दाथ' गोलोम बोथोर होनबा जोङो गोदो उन्दै समावहाय गोलोम बोथोर बोथोर समाव जोङो बिफां सायहा बबेबा औवा सुबानि साय हा थाइजौ बिफांनि साय हा सिङाव जिरायनो माने जोङो बेबायदिनो थाइजौनि खाजि बिनि उनावहाय लिसु नासफुथि बायदि बायदि रोखोमनि माने फिथाइफोरखौ जोङो ज' लोगो लायनानै जालाय लायोमोन आरो। नोंथाङा।
दानि जुगावथ' बेबायदि बिराद खम जाबाय नोंथां।
औ दानि जुगाव जों बिदि जमा जमा औ थालायनायखौ जों नुुनोनो
बबेबा दंफां सिङाव बबेबा थाइजौ सिङाव बबेबा खान्थाल सिङाव बिदि जमा जमा जि जायनानै गोलोम बोथोरखौ फार खालाम हरोमोन आरोखि गोदोनि दिनावहाय।
आरो गोदोनि समाव जोंना गोलोम बोथोराव मानो होनबा गामि ओनसोलाव जोंना कारेन्ट गैयामोन बै समाव जोङो गिसिब सिबनानैसो थानांगौ जायोमोन हरनि समफ्राव आरो जोंनि आबै आबौमोनजों जोङो सिलायाव उन्दुनानै हाथरखिफोरखौ सानोमोन। दिनै बबे फारसेथिं हाथरखि ओंखारदों बबेखे अलंबारा बेसे गिदिर नुजादों बेफोरखौ जोङो आबै आबौआ जोंनो सिलायाव फुथुनानै दारहा बनानै फुथु थुनानै मोनो जोङो सल'बाथा खिथायोमोन आरोखि गरम बोथोर समाव। आरो बांसिन आबै आबौनिफ्राय औ सल' बाथौखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो गरम बोथोरनि समाव औ
सिथ्लायाव जमा फुथुनानै गोलोम बोथोरावहाय बिखुं बिलिर बिलिर बिमाफ्रा आराम काहानि खिथायोमोन आरो बिबैफोरबो दङब्ला बिब'फोर दङब्ला सल'बाथा खिथायोमोन।
औ नंगौ नोंथां
रागब गांसे बानै जमानो गोजौआव ओरैहाय नायदाव नायदाव अखाफोर सानोमोन अखाफोरखौ दुदु लेंंहरोमोन गोदोनि दिनावहाय दानि दिनाव गोलोम बोथोरबाबो न' सिं न' सिं थाजोबसै नोंथां आजिखालि इलेक्ट्रिस माने
औ गाससिबो औ कारेन्ट जाजोबबाय बयनावबो आरो जोंना गोदोनि समावहाय जेसेबां जों सम होनो हायोमोन माने दानि जुगाव माने बेफोरबायदि समखौ जों ओरैनो हगारनो हाला आरो नोंथां माने गोदोनि समाव फरायनाय होन माबा मोनसे खामानि मावनाय होन माने गोदोनि समाव फ्रि थानाया बांसिन दंमोन आरो नोंथां फ्राय जों दानि जुग नि मानसिफोरखौ नायबा जों माने गासिबो बयखौबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानियाव माने मुखुब थानायखौ जों नुसै आरो नोंथां
बेस्थ' जायो आरो फरायनायफ्राबो गासिबो गासिबनिबो न'खराव फरायायोसै गावबा गाव गरम गोदोनि दिनावथ' गोदोनि दिनावथ' गोबाङानो फरायामोन जों उन्दै
नंगौ औ औ नंगौ आरो गोदोनि दिनावहाय बे जुदि न'खराव दाहोना बा रुवाथिफोर दङब्ला दाहोनाफोरजों माबा मोसौ हालौवनायाव फुंबिलि समाव ओंखारलांफानानै मोसौ मोसौजों दुब्लि बारियाव गेलेयो हैनाय माने गरम बोथोर समावनो बेफोरो बांसिन इनजयमेन्टखौ खालामनो हायोमोन आरो नोंथां फिथाइ सामथाय औ माने जानो लुगैनाय फिथाइ सामथायफोरखौबो जों गरम बोथोरावनो मोनजायोमोन आरो गोलोम बोथोर समाव उम।
दा गोलोम बोथोरावथ' ओरैबायदि माने मा होनगोन गोबां दैफ्राबो देरसै नङा होमबा गोलोम बोथोराव बोथोरावसो दा नोंथांमोननिथिं दैफोर बाना जादोंना जायाखै।
दासान्दिथ' गैथ'वा नोंथां मानो होनबा अखा हानाया एसे खम जानानै दंथ' नोंथां। माने बे दाख्लै साननैसो सिगां हानानै एसे दैबाना खनसे जानानै थांबाय। थेवबो बांद्राय जोंनि ओनसोलाव मोनबाय बिदि जेबो खहा जायासै नाथाय नै दे बे दाख्लिनि बिदि खनसे बारहुंखा बारनाय जादोंमोन नोंथां बे बारहुंखा बारनायाव माने ओ बिफांनि बारिनि बिफांफोरा माने बायसिन जोबदोंमोन आरो गय फिफां थाइजौनि दालाइ खान्थाल बिफां माने गिदिर गिदिर जाय बिफांफ्रा गोबां गोुबां जानानै दंमोन बबेबा बिफाङा बोरायबाय बबेबा बिफाङा राननानै थानायफ्रा माने बायसिननानै बायलाजोबनाय जादों आरो। खि खनसे औ आरो बांसिन औ। दैज्लां बोथोरावनो जों दैबाना जानायखौ नुनो मोनो नोंथां जाय दैमाफोर खाथि बे दैमाया माने हाजो खाथिफोर दङब्ला हाजोनि दैया फैनानै माने दैमायाव दैखौ उसिफावनानै माने आरो बे हाजो माबानि दैमा सेरनि माइ आबाद फोथारखौ खौबो माने लोमनानै माइ आबादखौबो माने गाज्रि खालामो। बेफोर गासैबो दैज्लां बोथोरावनो जाजोबो आरो औ।
उम बे गोलोम बोथोरानो गोलोम बोथोरावनो गोलोम बोथोरावनो नोङो बारहुंखा ब मोनगोन दैबानाबो मोनगोन सान्दुं एकदम खरानबो मोनगोन ओरैबायदि गोलोम बोथोरा गोबां महरनि लानो हायो आरोखि। ओरै मालाबा खोमसि माने बुहुमखौनो खोबनानै लानाय बायदि बे गोलोम बोथोर समाव गोलोम बोथोर समावहायनो गासिबो जाजोबो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां औ
सान्दुं दुंनायनिफ्राय अखा हानायनिफ्राय अखायाबो मालाबा सम समाव रेस गैयै जागोन सान्दुंङाबो मालाबा ओरैबायदि थानो हायै बाय दि‌ दुंगोन आरो दैबाना खालामगोन अबावबा
औ आरो अखा खोरोमनायालाय अखा खोरोमनायखौबो गिनांगौ। आरो दानि जुगाव जों नुसै अखा खोरोमनानै गोबां मानसि थैनाय अबा जिब जुनार थैनायखौ माने बांसिन नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव बिदि अखाखौ बांद्राय खोरोमलाबायनाय नुवामोन जोङो दा बांसिन बेबायदि अखा खोरोमनायजों गोबां जाब्रबसार जानायखौ दानि जुगाव जों बांसिन नुनो मोनसै आरो खोनासै। मानो होनबा गासिबो दा ससियेल मि दिया जुग जाजोब्बाय नालाय नोंथां जेराव बवहा मा जादों दसे समनि गेजेराव माने बयबो मिथिजोबो आरो जानो हागौ गोदोनि समाव बेबायदि जा खुमायोन खोमा सिं सिं नाथाय जों दानि दिनावहाय माने ससियेल मिडियानि थाखाय जों माने दसे समावनो गासिखौबो मिथिजोबो आरो उम। अ जागोन दे नोंथां औ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां दे दे। हौ